खोनादोना?
औ खोनादों नोंथाङालाय?
अ आंबो खोनादों नोंथां
मा खालामदों लाय
दायो आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां गरमखाय बाहेराव
जिरायनानै दं आंबो बायजोआवनो बारजादों नोंथां
आदसा जाखांबाय नामा नोंथाङा?
जाखांबाय नोंथां खंबों मोनानि जाखांबाय नोंथाङालाय?
औ आंबो जाखांबाय दासो जाखांदो नै
अ अ ओम गोनोखोनि सोमोन्दै सुंद' सावरायनोसै दे नोंथां दसे ना
मानि ओनदो?
गोनोखो नोंथां टेक्न'लजिनि सोमोनदै ना मा?
अ नोंथां माने थेरदों नोंनिया इसे मोजां खोनाफैयाखै
एबार खोनाबायना?
औ खोनाबाय
अ अ माने टेक्न'लजिनि सोमोनदै सावरायनोसै दे नोंथां एबार न? जेरैबादि बे फलमल ना?
अ सावरायजायो नोंथां बिदिनो
आ आ ओरैनोथ' माने आथिखालाव जेन'बा टेक्न'ल'जि एबा गोनोखोआरि मुवा-बेसाद नङाबानो सोलिखाला नालाय दा ओ जेन'बा नो औ औ नोंथांजो सा सावरायनो थाखायबाबोथ' आङो बेखौनो बाहायनांगौ जायो नङा होमबा जानबुं
औ
बेआवबोस' जोंना थेक्न'लजि दङ'ना नोंथां
ओ मा होनखो नोंथां मोजां खोनायासै आङो
अ अ हेलौ
औ खोनादों दासो माने गेदेर गेदेर एसे खोनानो नागिरबाय थायाखै नोंनिखौ सम सम।
अ अ अ बिदिनो जेन'बा जोंनि ओनसोलावबो माने नेटवर्कनि इसे फ्रब्लेम जानो नागिरो माब्लाबा माब्लाबा।
औ आरो दाखलै दाखलै अ दाख्लै दैबाना जानायफोरनिफ्राय एसे बांसिन जादोंना नेट्रक प्रब्लेमा
औ औ एकदम जादों जादों बिरादनो। आ माने दैबाना जाजोबला बायायबायना ओंखायनो खारें खुन्थाफोराबो बिराद बबेबा बबेबा जायगायाव गोग्लैदों बायदि खोनादां।
ओं बेबायदिनो ओरै आरो सिमेन्ट साइडखैथ' दा ट्रेन लाइनानो दालाङानो बायना दङबालाय।
उम उम बेबायदिनो आरो जेन'बा बेखायनो माने आथिखालाव बे टेक्न'लजि गैयाबानो एबा गोनोखो गैयाबानो जेबो जाला। ना नोंथां।
औ औ जेबो जाला।
सानसे‌ गैयाबानो थानो‌ हाया।
मा होनदो?
ए सानसे गैयाबानो थानो हाया बायदि जायो होनदां नोंथां।
औ दा जेरै बुंनो थाङोबा टेक्न'लजि थानायनिफ्रायनो ओ दाख्लै जानाय सिमोनाव जा जाथाय जानाय हमना ला दालां बायनाय बायनाय लोगो लोगो नै मिनिटसोनि उनावनो गासै बुहुमाव गोसार सार गोसारदों नङा होमबा
औ खोनाजोबलायनाय बयबोना
हो
अ बयबो लोगो लोगो खोनाजोबफिनलायनाय ना होनदां।
औ औ बेफोरबोथ' टेक्न'ल'जिनि गेजेरजोंसो गोसारदों नङा होमबा?
उम उम।
ओ
बेखायनो माने
है आरो जेन'बा बे गैयाबा होनबाथ' जोंना माने स्रि स्रां गोदो गोदायनि बायदि मोस्रोमफोर बायदि लाइजामनि गेजेरजों खबर हरलायलायनायसो जागौमोन नङाबा । नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ।
अ
गोदो गोदायनियाथ' आरो
औ औ।
गोदो गोदायनियाथ' आरो दिनै हरोबा खमैबाबो स्नि सानसोनि गेजेरावसो बै जायगासिम मोनहैनाय खाथिबासो थाब मोनहैबाय गोजान ब्लाथ' आरो से दान गाहाम लायो होननाय खोनादों नङा होमबा?
बिदिनो ओमफाय माने बै मा होनोनो होनना बुंगोन जेन'बा माबा मोनसे जाब्रब बाबो मोननाय नङा आरो मानसिखौ।
औ औ
आथिखालावथ' बयबो खामायनो थाखाय
ओं जेनेबा हरखाबै सोरबा गोमालांबाय बेखौबो थाब मोनथिला। बेबायदि जाहैयोमोन आरो नङा होमबा
न'आव फैथ' होननानै बुंनोबो माने औ
मा बुंदों नोंथाङा बुंफिनलाय दे
औ बेखौ बुंदों आं जेन'बा न'आव फैथ'दो न'आव सोलिनो गोब्राब जादों न'आवनो खामानि मावफैदो बेफोरबायदि बुंनो -बो जेन'बा गोजानाव थानायफोरखौहाय हाला आरोोना
ओंं
औ
नाथाय दा आथिखालाव टेक्नलजि ओंखारना गोबां खामानिफ्रा थाब थाबै जादों नङा होमबा
औ औ जादों जादों
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
औ
दि दिनैनि रादाबखौ गि दानि रादाबखौ दानो खोनानाय गासैबो थाब थाब गोसारजोबो आरो ना आजिखालि औ
दाथाया जास्लाबनोनो मोना माने ओरैबायाददि स्पिडआव गोसारो नङा होमबा
औ जाथाय जानाय लोगो लोगो गासै बुहुमावनो गोसारजोबो दानि दिनाव
उम उम
या ओंखारनायाबो फारसेखै मोजां जादोंब्लाबो गुबुन फारसेखै गाज्रिबो जालांदों नंगौना नंङा
औ औ औ नंगौ नंगौ बिदिनो
बुंनो थाङोब्ला टेक्न'लजि ओंखारनायनि गेजेरजों फरायसाफ्राबो गोबां माखासे फरायसाफोरा टेक्न'लजिखौ फरायनायनि मोजां खामानियाव बाहायदों नाथाय माखा माखासे फरायसाफ्रा ओरैनो नाङा फाङा माखासे जेरै गेम फोर दं बेफोर गेमफोरखौ गेलेनानै ओरैनो सम बारहोनाय हुदा जाबाय नङा होमबा
जाबाय जाबाय औ
औ बेफोरनो आरो मा जायखि जाया बुस्थुआनो फारसेखै मोजां थायोब्ला फारसेङै गाज्रि थायो नङा होमबा
औ औ थायो थायो बेखौ नायनो थाङोब्ला माने जेन'बा गाज्रि साइडआव नायनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि जे खायफा मोजाङाव बाहायो खायफा गाज्रियाव बाहायो होननाया नोंथांना आथिखालावथ' माने गथ' गथायाइफोरा एबा फरायसाफोरखौ नायोब्ला बिसोर फ्राय बिजाबखौनो फरायला खालि जोंना अनलाइनावहाय एबा ए आइ नि जुग जाबाय नालाय खालि चाट जिपिटि एबा गेम मिनाय
अबबा वेबसाइट अबेबा गुगोल क्रम बेफोरबायदियाव खालि एन्सारबो गोन लिरसिगोन एन्सारबोसिगोन लिरसिगोन लेखा खौनो फरायला माने
बुंनो थाङोब्ला माने दानि जुगाव पास जानो थाखायल' फरायो होननाय बायदि जाबाय आरोना गियान आरजिनो थाखाय फराया होननानै बुंनांसिनो आरो जोङो।
औ औ लिमिटेड नलेज औ औ नोंथां
मोनसे सिमानि गेजेरावनो ला
सोलोङो सिमा गोथ सोलोंथायाइ आरो जेनेबा
ओं ओं।
गासिबो जेन'बा बेबायदिनो जाहैबाय नालाय आरो समजों लोगोसे गोरोबफानायावनो गोरोबफानायावनो बेफोरबायदि ओंखारबोजोबबाय आरो ना आंहा
ओं ओं। माखासे ओ बुंनो थाङोबा टेक्नल'जि ओंखारनायनि गेजेरजों जोंना। माखासे सुबुंफोरा गावनि हारिमुफोरखौबो बावगारलांनो हमनाय बायदि जाबाय नङा होमबा नोंथां
पुजिसनाव गोरोबलांबाय अ
खायसे खायसे सुबुं आरो
खायसे खायसेया औ नङा गुस्लायबाय आरो नोंथां ना मुफरफोरबायायदि नाफोरबायायदि
औ दायो मा बुंबावनो गासैबो समजों खारफानायावनो खारफानायावनो बेबायदि जालांजोबबाय नङा होमबा
जेनेबा नों समाथ'। गोदोनि बायदिनो दंबाय दङ' जोंसो जेन'बा सुबुं माहारियासो। आमुखखौ नायनानै थामुखखौ नायनानै माने दाउखाया दाावराय जानाय बायदि गस्लायबोगासिनो। दं आरोखि।
औ औ माने ओ गाव गोजौ जौगा थाखोसिम लांनो थाखाय नाजानायावनो नाजानायावनो माबेबा माबेबा। खामानियाव गावखौ गाहायसिनावसो दोनहरदों आरो नङा होमबा
औ औ बोरै समायगोन बोरै मदरगोन होननानैहाय ना
औ औ दानि जुगाव खायसे सुबुंफोरा ओ गिदिरखौ सनमान होनो रोंला उनदैखौ अन अननो रोंला बेबायदि एनाय अनागारि जालांबाय आरो बुंनो थाङोब्ला।
ओमफ्राय मबाइल फनाव गफबनानै माने लामाजों सोर थांदों ना ओनदै थांदों ना गेदेर थांदों दों थालखौनो लाया।
ओं ओं।
माथो फंसेबो ह'रा
बै यो‌ गावनि खाथिसिजों थांनाय सुबुंखौ थाल लायाथ' लाया बिनि सोमोनदोया मा जागोन बेखौबो मिथिनो रोङि जालांबाय आरो जोंनि। खायसे खायसे सुबुंफोरा नङा होमबा
औ औ एकदम माने माब्लाबा माब्लाबाथ'। खोनासंथावै रावफोरजों सोंखारिलाबायो आरोना
ओं ओं।
औ।
दानि दिनाव गोबांखौनो नुयो माने ओ उनदै उनदै गथ'फ्रा गोबाङानो खायसे खायसे जाय गायाव सोमोनदो लानाय हुदाखौ गारबाय बेबायदिखौ नुनो मोनबोदों आरो।
बाय गारबाय।
गाव गावखौनो दानि टेक्न'लजिनि मुगायाव ओ गोनांथि रि मुगायाव गोदोबफबनानै माने माखासे सुबुङा। गावखौनो गाव बावगोमानो थाग्रा जानायखौ जों नुबाय आरो
बिदिनो जेन'बा गाज्रि सोमोनदो खोनानाय बेनिफ्राय बेले बेजे एकदम बारे दसे दसेनो जेन'बा नांलायनाय खमलायनाय दाङाबाजि जि सोमजिलायनाय बे थाब थाब जासै आरो दाना गोजान गोजानबाबो एखेबारे
औ
औ
मा जागोन रावबो बुंनोनो हालियाना दानिया
औ बेदिनो
माथो बुंबावनो आरो गुबुन गुबुनखौलाय
औ औ सोलिनांसिगोन नङा होनबा गोरोबनानै
टेक्न'ल'जिनि मुगायाव गासैबो गावखौ गोरोबहायावनो होनायावनो माखासेखौ बावलांबाय सुबुं
औ औ औ
आदसा नोंथां औ औ जाबाय सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै नामा औ दे दे बिदिब्ला ना